हेल'
औ
मा खालामदों?
दं ओरैनो जिरायलाबायनानै ओंख्रिया माबासोमोन दालि मैथा माबा ना ओमफ्राय अमा बेदर भाजा पतल फ्राय
जोंहा मा होनो जारि ओमफ्राय नासो
ए
नै आजाया साइखेल सेन सो होदों
ए अखा हाखै नोंसिनि थिं
अखाया दानि फ्रिख्रि हादोंमोन
ए जिंनिथिं जि बुरजा होनानै थांखांबाय
जोंथिं फ्रि फ्रि हादों
ए दाबा हागा-
बाराबो हाथाराखै
अ
उ
अबबा थायोमोन?
हो?
अबावबा थांदोंमोन?
नै लामायाव जिरायनानै दंफैयो।
ए लामा गोजान नाा खाथियावनो
जोंहानि एसे गोजान जायो।
ए बेरायदों
औओ बेरायदों
हारसिं ना लोगोफोर दं?
नै आजा दं न' खाथिनि थुलुनसि दङ।
ए उ
उ साइकेल सेन गदों ओमफाय सोनो रोङिनि गाबदों।
ए
आं साइकेल सेनखौनो सोनो रोङा। सासेया रोङा जाहानाल' रोङा आजाया।
ए बिमायाथ' सानफ्रामबो माइ गायो नामा नोंसिना?
ओं सामफ्रामबो गाइयो मानसियानो गोसोम जाबाय।
ओहो मोजां मोनथारदों खोमा मालाय गायबाय थानो।
मिनथिया गाइया होनबाबो जाया लेंजाबाय थायो।
ए दाबो हायाखै मानसिफोरा?
ओहो।
नोंहा न' नेबाय थाग्रा जाहैबाय?
ओं। न' नेबाय थाग्रा जाबायथ' आरो।
ओंखाम ओंख्रि संना दोनना दोना नोंलाय?
दहाय संदों।
ए दा हरावलाय सङा?
दा हराव दा हरावहाय मामिसे संगोन।
ए
उम
दाबो फैयाखै आमफाय गबोयाखै?
खोनाया?
दाबो गबोयाखै नामा होनदां?
माइयो?
उम बिमाया?
गबोबाय दिनै बेलासियाव थाङाखै फुङावल' थांदों।
ए दा न'आव दंखायो होमबा?
हो?
दा न'आवनो दंखायो होनबा?
ओं न'आव माइरं जावदों।
ए ओं।
ओमफ्राय नोंस्रालाय अ नामा आङो बावलायलांबाय।
ओं दहाय साम'आ बेसे बुरजा मोनखो?
मोनदों एसे बुरजा गाबोन जानोसै माबासो सेरनैसो जागोनखोमा।
ए
ओमफ्रायो बासि बासि खननांगौल
उम ओरैबायदि दावराव जा फंबाया। मालाय थुलुनसियासो मोजां दद्रद्र' नो।
खोनाखादां।
हो ओं हस्टेल जेनेबासो सिरि जासिगोन।
नोंहा हारसिं गोसोबायदि जासिगोन दे
बायद ओइ मुख्रा खायाागोनोनां
ए बिदिखनो
दखा लांथ हसिफद आ गाजिमान फख्रियाव बयथिकसो रायो आं बिफा गोनां मिथिगां रायनाया
ओफ्राय मा होनो जेबो होना
जेबबो होनासिनोसै दाख्लैबो ओंखाम जानो हायो बे जिरायनाय सियाराव दै दंमोन आरो आदार जिरायनायाव
औं
ओमफ्रायो सियार सोलायनो नागिरबाय ओमफफ्राय सियार सोलायनो जायगायाबो थेक सियारबो थिखोजाया मफा बिफाया लाबो बेखौनो लाबो होन बेखौनो लानो हाया नामा फुगारबानो जायो होनना बुंदां
ए हे
आंहा मानसिया रागा गा मोनखादों आरो बिस्र बस थिनफ्लेबाय थायो ओमफ्राय गेजेरावनो होखावबाय आं ओमफ्राय ओ जिस लायना फुगारना होजोबदों आं
ए
आसोलफ्रा सिरि ओमफ्राय
नोंगौ होन होननानै होनखादा आं बारा गिनानै थाबा जाला
ए होमबा नों गियोमोन
एसे गियोमोन ओमफफ्राय दा बारा गिथारलालां गिस्राला
ए
बांद्राय मबाइल लाबा गियो आरो
हो
ए आं बांद्राय मबाइल लाबानो आं गावनो गिफिनखायो माबा होनसिगोनदां होननानै मबाइल लायाबाथ जेबो ओ मबाइल लायाबा
बि रायज्लायबाय थानायखायसो बिदि नोंखौ माबा जेबो होनखायाखै होनखायाखै खोमा लायो होनना मिथिनायखाय
उम
लोगोफ्राबो नोंना जि दावराव दावराव गैजाथारहाय
उम लोगो नङा फंबायसो
बेखायनोथ लोगोआनो जाहैबाय नोंनि नोंजोंथ थांफादोंना बेरायनायाव
उम
दावराव दावराव थार नोना लोगोफ्रा।
उम
उम जोंनाथ उन्दुबाय दहाय साना उन्दुयैनि जि दुस्थ खालामबाय थानानै
उम।
उन्दुनायखौ सिरि आराम गोसो बायदि रायजलायनो हासिगोन आरो आङो।
ओ।
गोलैगोन दै थलुनुंसै मा जादों जोंनानोथ बोरै जाखो
हबरा
खबरा
जोंनि उम मारै खालामना होखो जोंनि खबरखौ?
मिथिया बिमाया सोंबाय थायो बोरै जाखो खबरा होननानै?
जागोन खोमा दां र' साननैसो थाबावनांसिगोन।
ओ बै समबारनि गेजेरावनो माने बै समबार मोनसेबाथाय सप्तानै ग्रोब जासिगोन।
ए।
बै समबार मोनबाथाय।
एमबालाय बेखौ नेनाय दिनै मैयानि
ओं मैयानि समबारजों जोंना मैयायो सप्तासे जादों।
ए।
ओमफ्रायायो बै समबारजों सप्तानै जागोन।
ए होनोमबालाय बेखौ नेेनांसिगोन जोङो।
बेखौनो नेबाय थानांसिगोन‌।
ओं ओमफ्राय जुदि बेयावहाय गेजेरावनो जायाबाथाय गैलाहाय बियो जोंनि थाखाय।
बे गैखाला बे एबसखौ नांखालाबो।
मालायफोरनाालाय माबोरै माबाखो जोंनियाबा बोरै बिदि थालांजाखो।
मिथिया।
जोंना बोरै सानैजों आ बारख्ल' ख्ल'
ओम हाय।
सानै ना हाब्बाय सानै ना हाबदिया।
ओम।
सोनोथाय सोनो साब्रैनिखौबो आराम माबाखाबानो जायो।
ओ होनबाना मोजां जाबायमोन ना होनदो।
ओम मोजां जागौमोन।
दा मोनायावलाय मा ओंख्रि संगोन?
दा मोनायावबो माबायानो दङ माबा संगोन खोमा मैथाजों ना ओमफ्राय माबा अमा बेदरबो दङ अमा बेदर मोनबावगोन।
जाहा मैथा बांगाल संगोन खोमा मोनायाव दहाय साननैआसो जारि जोंनामोन।
ए ओं थाखाबाय मैगङा?
मैगङा खाखाबाय ओं।
नोंथो जेबो मावनाङा।
ओ दहाय सानाव ओंखाम
ए।
ओमफफ्राय हराव जेबो मावलायनाङा
थोरसिखौलाय सोर सुयो?
थोरसिखौ आं जानायखौ आं सुनानै दोनफैखायो ओमफफ्राय गावसोरना गावसोरनि
ए।
फुङाव आं जानायखौ गासिबो जमा जाजोबा आं सुवा आरो खनसेनो जमा लाङो नालाय।
ओमफाय मालाबाथ' आलदा आलदा जायो नालाय मादैया सुयोमोन ओमफफ्राय दाथ' मादैया थांबाय नालाय दा मामिया सुयो।
ए ओमफ्राय मादैया सुबाय थायोमोन नङाबा
उम।
मादैया सुयोमोन।
ओमफ्राय ओंखाम संनाया फाला फाला रानलायोमोन।
ओहो राना जायनो सोलाब बेनो सङो।
ए।
उम।
उम।
दालाय सोर सोर दं न'आव?
दङ जोंहा दंजोबो गासिबो ओमफ्रायो आजाया उन्दुबबाय आंबो आजा नेदों न' सिङावनो ओमफ्रायो जेबो खामानि गैला नालाय
ओ
बेनो थालागासिनो
उम हैओइ सारियाखै सारियालागै थाङो नामाथो हा ए ओइ सारियालिगै थांनो लुबैदां। थु थांसे ओहो ओइयो बिनानावफोर दङ बिनानाव फंबाय।
ए मोदायफोर ओंखारबायगोनहाय।
उम।
जाहांबायथ' जोंनिया
ओ दे होनोमबा दोनथ'सै ओ।